हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ औ उम नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आङोथ दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथयो नोंथां जेबो खालामनाय जायाखै
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन एसे खिथा गोरदो माखौ लानो नागिरदोंमोन आयदाया
अ नोंथां आं बिबारनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथां बिबारनि बागै नों थाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना
औ बिदिनो औ बिबार होननानै बुंबाथ माने माने बिबारा जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो
औ
बायदि बायदि कालारनि जायो बा बायदि बायदि मोदोमनाय होयो आरोना माने बिबारा माने खायफाया गोदै मोनामो बा खायफाया गोखा मोनामो बो बा खायफाया फादब बा बायदि रोखोमनि माने मोनामनाय होयो आरो बिदिनो बिबार होननानै बुंङोबा माने गोबां रोखोमनि थायो जेनेबा गो फ्राय लानानै गोजा गोमो गोथां गुफुर बिदिनो दै रं बा माने जारेत बा जाथि बा गोजाथारबो माने बिबारा माने गोबां रोखोम रोखोमनि थायो आरो ना
औ औ
बेबायदिनो जोंहा बिबारफोरनि गिबि माने ओरैनो मोन बांसिनै मोननाय बा बांसिनै गायजानाय होननानै बुङोब्ला न' फोराव बांसिन गायजानाय होनबाथ जबा बिबार बिदिनो
गेन्दा फुल बा थ न'फोराव मोननाय बिदिनो लटासफोर बिदिनो रसफोर जामिनिफोर बिदिनो सान बिबारफोर लिलिफोर
औ औ
बिदिनो माने गोबां रोखोमनि बिबार जेनेबा न'फोराव मोननाय माने बेफोरखौ जोङो माने न'फोराव मोननाय जायो आरोना जायनि गेजेरजों जों माने बिफोराव माने गोबां बिबार गायोबा माने सिखिरिफोरा माने गोबां बानाय बेखौ नुनो मोनो आरोना आरोबाव जोंहा माने माखासे दैयाव ओ बारग्रा बिबारफोर दङ जेरै थब्ल' बिबारफोर
औ
आरोबाव बिदिनो खोलसिफानानि बिबारफोर बा बायदि रोखोमनि बारफ्रा माने जोङो नुनो मोनो आरो ना जोंनियाव आरोबाव बिदिनो जोङो बेफोर माने बिबारफोरखौ न'फ्राव गायनानै दोनोबा मानि बे समायना जायो आरोना जायनि गेजेरजों नायनो समायना नुयोबा बा न'फोरखौ समायना खालामो आरो ना बेफोर बिबारफोरा
औ औ
थिग थिग बिदिनो जोंहा माने बिबारफोरखौ माने बागान खालामनानै जेनेबा सान बिबारफोरखौ बागान खालामनानै बेफोरखौ जोङो माने
औ
गोरलैनिफ्राय माने देरजासिम आदर लानानै बा बिफोरनि बेफोराव मुलि बायदिसिना बाहायनायनि गेजेरजों माने बिबारखौ समायना खालामनानै बेफोर जोङो माने बेफोरखौ माने ओ फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै जेब्ला बिसोरो माने समायना बिबार बारोबा गोरलै समावबो बेफोरखौ माने बेगरनिफ्राय लानानै बिदिनो एसे देरजासिमाव माने बेखौ जोङो मा होनो फ्रिखौ
औ
अहायबा फा नैबा माने बेफोरनिफ्राय नोङो आरजिनो हायो आरोना बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बिबारखौ माने फुलियावबो फाननानै रां आरजिनो हायोबा बिबार जाबाबो बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरोना आरोबाव बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबारफोर अ जेरै दाउला खिंगुरफोरखौबो माने गोरलैयावनो माबायोब्ला माने फुलिखौ माने फानोब्ला बेफोरनिफ्राय माने गोबां रां आरजि नो हायो आरोना अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथाङा मा मा बिबारखौ मिथिबा बिबारफोरा माबायदि जायो बेखौ एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नों
औ औ नोंथां हागोन बिबार होननानै बुङोब्ला थ' बिबारा जोबोर समायना आरोना
औ
बिदिनो बिबारा साननैसो बारो आरो बिनि उनाव सिरिलाङो आरो नोंथां बा रानलाङो आरो बिदिनो बिबार होननानै औ बिबार होननानै बुङोब्लाथ' बिबारा गोबां रोखोमनि जायो गोबां ओ गोबां साइसनि जायो गोबां कालारनि जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बेफोराव बांसिन न'फोराव गेन्दे फुल गलाब बिबार जबा बिबार बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिबो बिदिनो बिबारा जोंनि जोंनि जिउआव गोबां बाहाय जानाय बेफोरखौ जोङो नायनानै गोजोननाय मोनो गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो बिदिनो गोबां पार्कफोरावबा गोबां जायगाफोराव बिदिनो बिबारफोरखौ फोनानै बेफोरखौ गायखां गायनानै बिनि समायना नुथायखौ नायहोनो हायो बेफोराव थांनानै गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो आरोना नोंथां
औ औ
बिदिनो बिबारा जोंनि गोबां मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो बिबारखौ जेरै जोंनियाव दावदै फुल बिबार आरो मोनसे खोनानायाव आरोना दावउदै फुल बिबारखौबो जों गोबां खामानियाव बा माबाफोर जायोबा बेमार मा माननायफोर जायोबा बेफोराव मेगनाव होनो हायो आरो खोनादोंमोन आरो आगोलो ओमफाय
औ नंगौ नोंथां
आरो नयनतारा बिबारखौबो प्रेसार सुगारफोर जानायाव जानो हायो आरो नोंथां बे फुं फुङाव मानसिफोरा देहानि थाखाय खायफाखौ जानाय नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बिबारफोरखौ जों गोबां बिबारफोरजों जोङो थावफोरबो बानायनाय जायो जेरै जेसमिन फोरजों जेसमिन थाव दङो बिफोरखौ बानायनाय जायो आरो बिबारजों गोबां रोखोमनि थावफोरबो बानायनाय जायो, बिबारजों गोबां रोखोमनि सेनफोर सेनफोर बानायनायखौबो नुदों आरो फेक्ट'रिफोराव
बिदिनो बिबारा जोंनि बयनिबो न'आव बयनिबो न'आव नुनो मोनो आरो बिबारखौ बिदिब्ला नोंथां ओ बिबार गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिदिनो बिबार होननानै बुङो बां बांसिनानो माने खायफा माने खायफा बिबारा माने दालायबा रोदाफोरखौ गायनानैनो थाङो बा खायफाया माने बेगरफोरजों माने देरनायखौ नुनो मोनो आरोना बांसिन बांसिन जेरै ज'बा बिबारफोर होननानै बुंबा माने ज'बा बिबारफोरा माने दालाय दालायखौनो थाङो बे खौ मोनथिनाय मोनो आरो जेनबा दालायफोरखौ दाननानै बा दानना होनायनि गेजेरजोंनो माने बेफोरखौ माने मा होनो हायाव फ'बनानै होयोब्ला बे दालायानो माने रोदा ओंखारनानै बिनो लासैनो देरदोखोन देरदो देरलांनानै माने बिदि गिदिर जानानै बिबार महर लाहैयो आरोना बिदिनो खाय फा बिबारफोरखौ माने ओ जेनेबा बिसिनि ओ रोदाफोर रोदाफोरखौनो माने दाननानै बा माबानानै होयोब्ला माने बिनि रोदाफोरानो थाङो आरोना रोदा फोरानो थांनानै माने बै देरलांनानै माने बियो बिबार महरसिम मोनहैयो आरोना आरोबाव बिदिनो माने गोबां रोखोमनि बिबारा माने गोबां रोखोम गायोबा थाङो आरोना जेनेबा खायफा बिबारफोरा जेरै बेगरफोर बेगरफोर थायोना
बेनि बेगर बिदिनो जेनेबा बिबारफोरनिफ्राय मोननाय बेगरफोरखौ माने फो ओ सान्दुङाव फोराननानै दोनोब्ला माने बेफोर बेगरफोरखौ माने हायावनो ओरैनो गारलानानै बा फोनानै दोनोबा बे बिबारानो माने लास माबायानो बेगरानो माने हायाव लासैनो बिदिनो खिलिखांबोनानै बिदिनो खिलिबोनानै माने बिनो लासैनो बिफां बे फिसा बिफां माबा फुलि महर लानानै
औ।
बिबारसिम।
औ।
थिग गोबां रोखोमनि माने फुलि हिसाबै फुलि हिसाबै बानायनाय जायो बे फुलिखौ माहाय खोनादों ना नोंथां? औ।
औ औ खोनादों।
बायनानै लाबोनानै बै फुलि गिबियावहाय माने बांसिन बिफांङा बिबारफोरखौनो माने बिबारनि बिफांफोरखौ मिथिनाय जायोे माने खायफाया बेगरजोंसो थाङो ओंखायनो माने फुलि बानायग्रा फुलि बानाय बिदिनो हाथथाय बाजारफोराव माने बांसिन फाननाय नुोमोन आरो ना आरो माने आथिखालाव मान गोबां रखोमनि ओखारबाय माने बेखौ
औ।
सोरबाया बिदिनो न' ओरैनो सहायनो थाखाय एसे एनै लाबोनानै गायफैयोबा खाया रां आरजिनो थाखाय बिखौ बागान खालामनो थाखाय माने गुवार रेगा खालामनानै माने बिबारफोरखौ जोङो फोनायफोर बा गायनाय फोर बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां अब्ला नोंथाङाबो एसे खिथाबावनो हागोन नामा? जेनेबा बिदिनो बिबारफोरनि बाहायनायखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय बिदिनो बिबारफोरजों माने माइ बिदि रां आरजिनो हायो जेनेबा गलाफ्राव फाननानै बेफोरखौ एसे खिथानो हागोन नामा नों दसे समनि थाखाय
औ हागोन नोंथां बिबारखौथ' जोंनि बेफोराव दाथ' बांसिन बे मन्दिर फुजा मन्दिरफोराव फुजा होनाय जायोब्ला बे टाइमावबो जोङो मन्दिरनि खाथिफोरावबो जोङो बेफोर बिबारफोरखौ खौ फाननानै जों गोबां आरजि रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिनो आजिखालिथ' गोबां रोखोमनि आजिखालिथ' प्लास्टिकजों बानायनाय आर्टिफिसियेल बानायनाय बिबारफोरबो दं नालाय नोंथां औ। बेफोरजोंबो जों गोबां बेफोरखौ बानायनानैबो जों गोबां रां खामायनायखौ नुबोदों आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो बिबारखौ जोङो जोंनियाव फुजा फुजा होनायफोराव बाहायनाय जायो बिबारखौ बिदिनो जोंनि हा बाबा हुखाफोराव हाबाफोर जायोब्लाबो बेफोरावबो बिबारफोरनि माला बानायनायखौ नुदों आरो नोंथां। बेफोरावबो जोङो बेफोरावबो जोङो गुबुननिफ्राय बायनानै बो लाबोनाय जायो आरो बा न'आवबो बानायनो हायो आरो नोंथां। आरो औ। आरो बिबारखौ बिदिनो। औ नोंथां मा बुंदोंमोन।
औ अब्ला माने समाबो जाबाय अब्ला नोंथां खोनादों ना
औ औ नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ गोजोनथों नोंथां
औ